औ।
खोनादोंनो आगै?
औ खोनादों।
उम जों दायो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो आगै।
औ औ।
ओ जोङो बरनि बैसागो फालिथाइनि सायाव उम दसे रायलायनि हागोन ना आगै।
हागोन हागोन।
ओ जोंहा बरनि बैसागुखौ ओ मोनबैसे फालिनाय जायो आगैया खोन्थानो हागोन नामा?
ओ बरनि बैसागो फोरबो फालिथायनि बाहागोफोरखौ बुंनो थाङोब्ला थ ओ जों गाहायै मोननै बाहागोआव मोननो हायो। होननानै आं सानो ओ जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। बेनि अनगायैबो जों माखासे ओ लिरगिरि बा माखासे ओ बेफोरनि सायाव सावरायगिरिफोरनि बुंनाय बादिब्ला जों गोदोनि समाव खुगा खुगा खोनाबोनाय बादिब्ला बबेहायबा बबेहायबा ओ बिदिनो आलासि हि नुबासि सैमानि बैसागो अमानि बैसागो। बैसागो दाउनि बैसागो बिदिखौ खोनाबोदों। नाथाय गुबैयै बैसाग गोआ मोननै ओ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो ओ बरफोर फोरा मोसौ बैसागोखौ ओ सैथ्रो दाननि जोबथा खालार खालि फालियो ओ बिनि उनाव बरफोरा मानसि बैसागोखौ बैसाग दाननि से अक्ट क्टरनिफ्राय लानानै ओ बैसाग जाननि स्नि अक्टसिम बा हरथात ओ सानसे स्निसिमहालागै फालिनायखौ जों नुनो मोनो
बरफोरनि बे ओ दोरोङारि ओ मोनसे रंजाथायारि फोरबो बैसागोखौ ओ बरफोरा मोसौ बैसा सागुआवनो जा बा मानसि बैसागुआवनो जा खोब गाजा गोमजायै ओ खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ
बरफोरा मोसौ बैसागोखौ माबायदि खुङो होननानै बुङोब्ला ओ गिबियाव ओ बर फोरा ओ आबाद मावनानै जाग्रा ओ आबाद गाहाय मोनसे हारि ओ बेनिखायनो बर फोरा मोसौखौ ननि माइनाव हिसाबै ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सानबोदों मानिबोदों आरो सिबिबोदों थिग थिग बेबादिनो बर फोरा बैसाग दाननि उनाव आबादखौ जागायनायनि सिगांनो ओ मोसौखौ ओ माइनाव हिसाबै ननि माइनाव महरै ओ थुखैस्रां लोब सा बै बैसाग दानाव बा मोसां बैसागो सानखाालि ओ थुखैस्रां लोबस्रां ओ दैमासे सेराव लांनानै म ओ मोसौखौ फुजा होयो बेनि उनाव ओ लाव फान्थावनि हानाय ओ फिसा फिसा ओ बाहागोजों मोसौखौ खुबैनानै ओ बायदि रोखोमनि मोसौ बैसागोजों लोब्बा गोनां खुगा मेथाइफोर खौ रोजानायजों आरो बिनि उनाव बेबादिनो बर फोरा ओ मोसौखौ ओ थुहै थुखैस्रां लोबस्रां गोदोनि दिनाव फोथारफोराव हगारनानै होयोमोन
होम
बेनि उनाव जेब्ला मोसौ खानो सम सयो अब्ला मोसौखौ न फारसे फारसे बा ननि गलि फारसे होनानै लाबोखांनायनि उनाव बेखौ गोदान फागाजों खायोमोन आरो थिग बेबा बिदिनो मोसौ बैसागोआ गाजा गोमजायै ओ सानसेया बारग लाङो ओ बिनिफ्राय बर फोरा मानसि बैसागोखौ बैसाग दाननि से अक्ट खालि ओ जागायजेनो ओ गिबियाव मानसि बैसागोखौ बर फोरा ओ बोराय बाथौ बा ओ इसोरनि सेराव ओ इसोरनि खाथियाव आरज संग्रिनायनि गेजेरजों जागायो ओ जाहाथ थे ओ बे बोस सोराव ओ जा सिमां लायाथों मानो बा आबादनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ जि आबाद मावनो लायाथों मानो गासैबो साननाय बा दि जाफुंसार आरो बिनि थाखाय इसोरनि सेराव गिबियाव आरज गाबग्रोयो आरो बेनि उनाव ओ आरज गाब नानै ओ आबादजों सोमोन्दो लाखा लाखिनानै माखासे समायखिरा ओ फोर लायो।
औ
आरो बेबादिनो इसोरखौ सुंग्रिनायनि गेजेरजों बैसाग दाननि ओ जि मान सि बैसागो बिनि से सानखौ बि दिनो बारहोहरो
औ
बै बैस साग दाननि नैथि सान बा नैथि अक्टनि फ्राय ओ बर'फोरा ओ रं जा बाजा ओ बर'फोरनि जि ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय ओंखाम ना बेदर बा ओ ओंखाम बा माइरंजों बानायनाय जौ बिद दैै बै बेफोरबायदि बायदि ओ मुवा बेसाद जाग्रा आदारफोरखौ जायै लोङै ओ बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयबो ज' ज'यै नखर नखर गामि गामि हाबनानै रंजानाय ओ बेफोरबायदि थासारिखौ बेफोरबायदि नुथायाइखौ जों नुनो मोनगोन। आरो बेबा दिनो ओ रंजायै बाजायै बर'फोरा ओ जि बैसागो फालिथाय बेखौ सान स्निहासिम ओ खुंफुंनानै गाजा गोमजायै बारहो हरनाय जों
ओम आगैया बुंनाय बायदि जोंहा बैसागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो जानाया खिन्थु जोंहा मोस सौ बैसागुखालि जिहेथु जोंहा गोखा गोखै जानायनि मोनसे नेम दङ
औ औ औ
बे मोसौ बैसागुनि दिनै जे गोखा गोखैखौ मा थाखाय जायो बेनि फारसेबो बुं हागोन नामा बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ औ आब'आ जि सोंथि खालामदों आं बेखौ खौ बुंनो सानदों ओ बर'फोरा जि मोसौ बैसागोखालि जि गोखा गोखै मैगं खानानै जानाय बे नेम बियो दिनैनि ल' समनि बाथ्रा नङा बर'फोरा गोदो-गोदाय आजै-आजै जौ मोननि समनिफ्रायनो बे नेमखान्थिजों जि गोखा गोखै जानाय नेमखान्थि बेखौ फालिबोगासिनो दं आरो जाबोगासिनो दं ओ बर' फोरा बे गोखा गोखै मैगंखौ जानायनि गुबै जाहोनानो आंनि नोजोराव आंनि मोनदांथियाव ओ जि ओ मानसिनि सोलेर बा मानसिनि देहायाव माखासे बेराम आजार ओ साग्लोबनायखौ जों नुनो मोनो ओ जिहेथु बर'फोरा ओ मिथिंगा मोजां मोनग्रा मोनसे हारि आरो मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोमनि थादेरसा बिफां लाइफांनि बिलाइ फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै बर'फ्रा आदार हिसाबै बाहायबोदों आरो बेबाद दिनो बैसागुआव जि गोखा गोखै मैगं खानानै जानाय बेवहायबो बर'फोरा ओ बै गोखा गोखै मैगंखौ बैसाग दानाव ओ खानानै जायोब्ला बोसोराव खेबसे जायोब्ला बोसोरनि देहायाव सोम जिनाय जायखिजाया बेरामानो सुस्रांजायो बा ओ बेरामनिफ्राय रैखा मोनो होननानै फोथायबोनाय बेखौ आं खोनानो मोनदों आरो गोखा गोखै बर'फोरनि जि गोखा गोखै जानाय नेमखान्थि जानो हागौ ओ बेनोमोन।
बे जेनेबा मोनबैसे मैगंखौ जानाय जायो आरो माबायदि मैगं जानाय जायो बे मैगं फोरनि मुंग्रा मा माबायदि?
ओ बे गोखा गोखै जानाय बा गोखा गोखै मैगं खांनानै जानाय इनि बेलायाव जों नायनो थाङोब्ला गासै सेजौ ओ से ओ बिदनि बा बाहागोनि ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोर खानानै जानांगौ होननानै आं खोनाबोदों ओ आरो बे बेै गंनि जि माबा बा बे मैगंफोरा माबादि? जायो होननानै बुङोब्ला बैफोर मै फोरा ओ मा माखासेयानो गोखा बा बाय बायदि रोखोमनि थावनायनि जायो ओ बैफोरबादि मैगं फोरनि बिदिन्थि महरै आं मोननैसो मैगंनि मुं लानो सानदों। ओ जेरै ओ दिंखिया ओ खुंखा बा खुंखानि बिलाइ ओ खुनथाय
औ।
बिब्दिनो ओ लाइ लाफाफोरखौबो होजायो खोमा ओ बुद थुवा ओ बेफोर बायदिनो गोबां दं आरो। ओ जायखौ बर'फोरा बै गोखा गोखै मैगं जानाय इ मैखं खांनानै जानायाव ओ मैगं हिसाबै बाहायबोदों।
जोंहा गोखा-गोखै जानायाव ओ गासैखौ आथिखालनि मुगायाव मोनजोबला नालाय माखासे जाय मोनो बेखौनो आथिखालनि मुगायाव जानाय जायो आरो बेयाव गो खैबो थागोन गोखाबो थागोन ओ खैरोम दैैरोम बेफोरबायदिनि टाइपनि मैगं ओंख्रिफोरखौबो जानाय जायो आरो थ जाहा बै गोदोनि बे ओ गोखा गोखै जानायाथ रायज्लाय खाबायानो जोंहा दायो जोंहा बे मानसि बैसागु खौ जेनेबा बैसागुखौ जोंहा मेन मानि थाखाय मा मोनसे सान सान्दौखौ लानानै फालिनाय जायो बिनि थिया बुंनो हागोन नामा?
ओ ओरैनोथ' ओ बे आयदाखौ नायनो थाङोब्ला बैसागोआ गुबैयै बर'फोरनि मिथिंगा आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो होननानै आं मोनथिबोदों ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ बर'फोरा ओ आ-आबादखौ ओम आबादखौनो गावनि जिउ खुंनायनि गुदि होननानै साननानै लायो। बेनिखायनो बर'फोरा ओ बैफोरबादि आबादखौ मावनायनि सिगां जाहाथे बैफोरबायाददि आबाद मावनाय स समाव जेबबो ओ देहायारि जेंना बा ओ न'खरारि समाजारि जायखिजाया जेंनायानो जाहाथे ओ बे बिथांमोनखौ बा बर'फोरखौ ओ बे खैफोद खालामा बा हेंथा खालामा बेनि थाखाय इसोरनि सेराव आ-आरज गाबो। ओ बे थांखिजोंनो बर'फोरा बैसागुखौ फालियो। बेजोंनो लोगोसे बर'फोरा बैसागो फालिथाया बर'फोरनि जि बैसागो फालिथाय बियो मोनसे रंजाथारि फो फालिथाय
औ औ
बर'फोरा ओ बे बैसागो फोरबोआव ओ हो गथ'-गथाय बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला ज' ज' बयबो हानजा नाङै नाङै एसे बे रंजानाय बे रंजानाय बाज नि गेजेरजों बर'फोरनि जि खौसेथिनि नेरस देन बर'फोरनि जे हारिमुवारि सिनायथि बर'फो फोरनि जे दामनाय देनाय गान्नाय जोमनायनि सिनायथि बेफोरबादि बाय दि रोखोमनि हारिमुवा बेरखा खाङो। आरो बेबो जानो हागौ ओ बर'फोरनि बैसागो फोरबो फालिथायनि मोनसे थांखि
औ औ ओ बिदिब्ला आगैनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंजों दिनै बे आयदानि सायाव सावरायनायनि थाखाय अब्ला जों बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथसौय आगै।
औ दे गोजोननाय थाबाय।